खोनादोंना?
औ औ।
ओ नोंनाव मोननैसो सोंथि सोंनि आङो
औ औ
द ओ जोंनि ओ सानफ्रोमबो थांना थानाय। दैलि लाइफ होनना बुङो न बे जोंनि सान साफ्रोमबो थांना थांनाय थानाय जिउआव जोङो गासै बिथिंखौनो जोङो नोजोर होनांगौ जायो जेरै जानाय लोंनाय गाननाय जोमनाय। बाथ्रा रायज्लायनाय देहायारि बिथिं बायदिसिना जों नोजोर होनांगौ जोङो जोनोम जानाय स समनिफ्रायनो जोङो जोंनि देहा फारसे बांसिनै नोजोर होनांगौ जायो।
उम
मोनफा मोनफा जोङो जिउआव नोजोर होलांबाय थानांगौ जायो। जेरै फरायनाय बिथिङावनो जा जिखुनु बिथिङावनो जोङो नोजोर होनांगौ दा बेनि नो नोंथाङा जोङो थांना थानायाव देहाखौ मोजाङै लाखिनो थाखाय माबायदि जामुं जानाया मोजां?
जामुं होननानै बुङोब्ला जोङो जोंनि बे थांना थानायाव बुंनो थाङोब्ला मोजाङै गोग्गो जानायानो मोनसे गोनांथार आरोना इनि गेजेराव जोङो गोग्गो जामुं जानांगोन। जानायजों लोगोसे लोंनाय गोग्गो दै लोंनाय जानायनि अनगायैबो माने गोनांनि बांद्राय जानो नाङा थि जानांगोन बिदिनो लोंनायनि बेलायावबो दै लोंनायनि बेलायावबो थियै लोंनांगोन बांद्राय। बिनो
खानि लोंनांगोन आरो जखानि जानांगोन उम दा बे खौ ओ आंनि बादिब्ला जानायाव जेरैबायदि जोङो ओ बांद्राय ना बेदर जायोब्लाथाय देहायारि गोबां प्रब्लेम फैयो नङा होमबा। गोबां जेंना फैयो जेरै ना बेदर होनना बुङोब्लाथ' प्रटिन प्रटिन आरि मोनलाबायो। बे प्रटिनफोरा जोंनि देहायाव थांनानै थाबनो ओ हजम जायो। बे हजम जानानै जोंनियाव ओ मेजेमारि बा-बारायो आरो। मेजेम बारायोबाथाय मानसिनि जिथु मोदोम बेबो देरलाङो नङा होमबा?
औ।
खायनो आंबो सानो ओ थांना थानायाव देहाखौ मोजां लाखिनोबा बांद्राय ना बेदर जानाया मोजां नङा। जानांगौ एसे एनै खम बि नि जानांगो आरो ओम ओमफ्राय दैखौ जोङो हायोब्ला फुदुंनानै लोंनांगौ होनना बुङो। बांसिनानो नाथाय फुदुंनानैबो बारा लोंनाङा। फुदुङोब्ला बेनि दैनि गुबैयै जिथु ओ भिटामिन जिथु ओ बिनि मोननांगौ गुनफोर बेखौ जों मोना। बिजानु थैयो होननानै जा ङो दैखौ फुदुंनाय जायो नाथाय फुदुङाबा साबसिन जायो ओ दानि जुगाव गोबां बेसेन गोसानि मेचिनफोर ओंखारबाय दै सरनो थाखाय। जों गंसे गंसे गंनैनि अनगा गोबां फिल्टार बाहायोबा दैया जोंनियाव मोजां रोखोमै थाङो आरो। जों लोंनायाव बाहायनो हायो दा नोंथाङा बुजिदोंना बेखो?
औ औ।
ओमफ्राय दा बिदिनो थांना थानाय समाव मानसिजों गोरोबनो थाखाय माबायदि रायलायनांगौ नोंथांनि हिसाबै?
जों बुंनो थाङोब्ला जोंनि गेदेर इसुखौ मान होनानै रायलायनांगोन। आरो उन्दैफोरखौ अननानै रायलायनांगोन आरोना
उ आं बुजिदों आं एसे फोरमायनो ओ गेदेरफोरखौ मान होनांगौ नंगो नोंना बुंनाया जोबोद मोजां जादों गेदेरफोरखौ जुदि जों मान होनो रोङाबा जोंनि जिथु फैबाय थानाय इयुन जोलै बे इयुन जोलैफोरा जोंनि बोराबनायखौ नुयोबा बिसोर जोंनि बोराबनायखौ लागोन आरो जोंनि ओ गुरै माहि आखुखौ नुयोब्ला बे आखुखौ बिसोर लागोन मानो होनना बुङोबा इयुन जोलैया सोलोंनो सोरनिफ्राय जोंनिफ्राय गेदेर गोलावनिफ्राय नायनानै
औ
बिमा बिफानिफ्राय नायनानै सोलोङो खोनानानै सोलोङो
औ
उन्दैखौ अननांगौ होनना बुंदों उन्दैखौ अनोब्लासो उन्दैनि गोसोआ गोजोनगोन बिसोरो मेलेमारि बांद्राय दावगानाय नङा नालाय
औ
एसे अननाय मोनोब्ला एसे गोसोखौ स्रां मोनो आरो बिसोरो अननायजोंनो बिसोरखो जों मोजां खालामनो हायो दा बेखौ नोंथाङा बुजिबाय दा बिदिनो ओ थांना थानाय थु सानफ्रोमबोनि जिउ बेयाव जों बेखिनि खामानिखौ जोङो मावथारनांगोन ओ बिदिनो गाननाय जोमनाय दा गाननाय जोमनायखौ माबायदि गानोब्ला नोंथांनि हिसाबै मोजां जायो
आंनि बादिबालाय गाननायखौ औ औ साखोन सिखोनै गाननांगौ ओमफाय दा जों बुंनो थाङोब्ला माने बायजोआव ओखारलांबाय एसे
उम
मोजाङै गाननांगौ।
ओम ओ नोंथांनाव मोनसे सोंथि सोंनि आङो। जोंनि बर'फोरनि आइजो। बे आइजोफोरा गुबुनाव ओंखारलाङोब्ला, दख'ना गाननाया साबसिन जागोन न दख'नानि अनगा गुबुन ओ गानग्रा गाननाया साबसिन जागोन?
दख'ना गाननाया साबसिन मानो लायो जोङो। मोनसे, हारिमुनि जि गोनांथार गानग्रा जोमग्रा आरोना?
ओम जायखौ गानोब्ला जोङो बर' होनना सिनायोना आरो बेवहाय जोबोद सनमान दङ जोंनि हारिनि। जिहेथु गानग्रा जोमग्रा बेवहाय गोबां सनमान दं, बेखायनो जोङो थां थानाय समाव बेखौबो नोजोर होनांगोन।
औ
ओम जों हौवासाफोरनि बिथिङाव नोंथांनि हिसाबै माबे गानग्राखौ गानोब्ला साबसिन जागोन? गामसा गानबा ना गुबुन गाननायजों साबसिन जागोन?
गामसा गानोल्बा।
गामसा गानोबा साबसिन जायो। नाथाय बेखौ जों बांसिन आं दा नुनाय हिसाबै ओ बायदिसिना दिन्थि फुंनाय हारिमु दिन्थिफुंनायफोराव बांसिन नुयो आरो। ओमफ्राय बिदिनो गामिफोराव थायोब्ला गानो। नाथाय ओ मिथिं दावथिं बा गोजान जायगायाव थाङोब्ला। बांसिन जोंनि हौवा बा हौवासाफोरा बांसिन लंपेन्टखौनो गानो आरो। ओ लंपेन्ट सार्ट बिदि गानो। ओमफ्राय दैलि थांना थानायाव नोंथाङा बायदिसिना बेरामनि फ्राय बारग'नो थाखाय ओ देहायारि माबाफोर एक्सारसाइस ब्याम खालामनांगौ होनना सानो ना साना?
सानो बेयो जोंनि गोनांथार मोनसे आरोना।
माबायदि ओरैनो साननायनि ओंथिया मा मानि थाखाय सानो?
जोंनि देहाया गोग्गोयै थायो
ओम जोंनि देहाया गोग गोयै थानो थाखाय जों खारनाया साबसिन जागोन ना गुबुन एक्सारसाइस खालामनाया साबसिन जागोन?
खारनोबो नांगोन आरो गोबां एक्सा फेसबुक दङ
ओम एक्सारसाइसबोथ' खालामखानांगोन जोङो।
ओं
आंनि मिन्थिनायाव खारनायनि सिगांबो एसे खालामना लानांगौ एक्सारसाइसखौ बिनि उनाव खारखांनानै जोङो दसे एक्सारसाइस खालामनायनि उनाव रेस्ट लानांगौ। जोङो जिरायनांगौ गावनि देहाखौबो एसे नायनांगौ आरो सानफ्रोमबो थांना थानाय समाव उन्दुनायाबो जोबोद गोनांथार आं मिथिनायाव जोबोद खम खमैबो द' द' घन्टाखौ जों उन्दुनांगौ आरो द' घन्टा उन्दुयोब्ला ओ जोंनि देहाया थिगै थागोन जोंनि मेलेमा मेंगागोन आरो जोङो फुं सोरांनायनिफ्रायनो मोना हर सिम उन्दुनाय समसिम जोंनि मेलेमा माने ओ सोलिबाय थायो जायनि जाहोनाव जों मेङो आरो राय खौ बाहायनांगौ जायो थाबायनोबो जों मेलेमखौ बाहायनांगौ जायो जों बायदिसिना खामानि मावनो जोङो मेलेमखो बाहायनांगौ जायो। बेफोरबायदिनो जोङो उन्दुनाया गोनांथार उन्दुनाय समाव जों गावखौ बावगोमायो। खारन बेनि ओंथिया जाहैबाय मेलेमा जोंना उन्दु दों आरो रेस्ट लादों आरो बेबायदि।
ओमफाय ओमफाय नोंथांनि बादिब्ला जोंनि बे थांना थानाय जिउआव बांसिन सान्दुं गोसा होनानै न'आव थानायाव न' सिङाव थानाया मोजां ना एसे बायजोआव ओंखारनाया मोजां नोंथांनि बादिब्ला?
आंनिबाथ' न' सिङाव थानाया जोबोरैनो गाज्रिखा मानो होनना बुङोब्ला जों न' सिङाव थायोब्ला ओ सान्दुंखौ गिनानै जुदि न' सिङाव थायोब्ला जोङो बांद्राय गेस जिथु कार्बन डाइ अक्साइड आरिजों जों नाख्रेबजागोन। जों अक्सिजेन होनना बुङोब्ला जोंनि मानसिनि थाखाय हां लानायाव जोबोद गोनांथार जायनोखि जोंनि देहायाव थैजों गोरोबनानै अक्सिजेना जोंनि मोजां खामानि मावो। जोंनि देहायाव बांसिन अक्सिजेननि गोनांथि कार्बनडाइ अक्साइड बेखौ जों हगारो। अक्सिजेनखौ जोङो दं फां लाइफांनिफ्रायनो मोनो। जों लायो ओमफाय जों कार्बन डाइ अक्साइदखौ बिसोर लायो।
औ।
न' सिङाव हाबनाय माने जोङो दर्जा आरि खेर्खिफोरखौ जों फांथेना लानाय जायो नालाय। जोङो बायदिसिना बेरामाव गोग्लैनो हायो आरो जोङो थैनि प्रब्लेम जागोन बायदिसि ना स' बेखायनो सान्दुं दुंदों होननानै सान्दुंआवबो थाद्रायनो नाङा एसे दंफां साया सिंफोराव जिरायनानै थायोबा मोजां जायो आरो। आं दा बेखिनिखौनो बुङो। सान्दुङावबो बांद्राय थानो नाङा सान्दुंनि जिथु ओ जिथु सान्दुङा मोनस्नि गाबजों दाजानाय नालाय सान्दुंनि फान्थाव गाबा जोबोद गाज्रि बिगुरनि थाखाय बिगुरनि बेराम जाहोयो। मानसि जिब जुनारनियाव बिगुरनि बेराम जाहोयो। आरो बयनिख्रुइ मोजां सिन सान्दुंनि गाब होनना बुङोब्ला जोङो दा ओ भिटामिन दङ सान्दुङाव मोनसे दिभिटामि होननाय दङ बेखौ जों फुंनि समाव मोनो आरो बेखायनो फुंनि सान्दुंखौ जानांगौ जोङो।
औ औ
बुजिदोंना नोंथाङा?
औ औ
दा बेखिनियानो जोबोद गोजोनबाय। इयुननि समाव बिदि लोगो मोनथों होनना मिजिं थाबाय दे।